आ हेल' खुलुमबाय नों
खोनादोना नोंथां? हेलौ
मोनसे थफिगनि सायाव खौ रायलायनि दै थिसुवा आमथिसुवानि सोमोनदै जोंङो एसे सावरायलायनो नोंथां खोनाबाय नोंथां खोना
औ औ नोंथां औ औ औ औ खोनादोंना नोंथां?
जोंङो औ खोनादों खोनादों। ओ जोंङो आमथिसु सुवानि सोमोन्दै एसे सावरायनि दे नोंथां।
औ औ औ नोंथां सावरायजायो।
खोनादों नोंथां। औ आदसा आमथिसुवा होनोब वा नोंथाङा आमथिसुवा होनोबा नोंथाङा मिथिखायोना एसे नोंथां ओरै बेदिनो बे आमथिसुवाखौ माला फालिनाय जायो।
ओ इसिबांथ' मिथिया अब्लाबो ओ‌ मिथियो आरोना एसे एनै खिनिखौ। ओ जोंना माबायदिहाय फालि दा नोंथाङानो एसे फोरमायना होदो नामा।
अ आतसा आचसा ओरैनो थ ओ आंनि मिथि नायाव नोंथां थिसुवाखौ ओ जोङो। आसार दाननि बा स्नि अक्ट खालि फालिनाय जायो। ओम।
औ औ औ।
आसार दाननि स्नि अक्ट फालिनाय जायो। आरो बेखौ बायदि बायदि ओ। बायदि बायदि नियमजों बायदि बायदि आसार खान्थिजों फालिनाय जायो। ओ गोबां जायगायाव गोबां बिदिनो आलादा आलाद आ नेमखान्थि थायो नङा होमबा नोंथां?
औ नोंगौ
अ अ ओ बिदिनो। आसार दाननि स्नि अक्टआव फुंङावनो। ओ। ओरैनोथ। फुजा थुजा होआ बेवहाय। ओ मा होनो हाग्रा एवो। फोथाय यनाय दङ जुदि हा हाग्रा एवोबा बे हाग खदाल जाव नो मोना। हाबाफोरखौ मावनो मोना दुब्लियाव। हाल एवनो मोना खदालावनो मोना खदालावो जावोबा माने एबा बे जिनाखि जों। थानाय संनाय बिला था बैसुमुथि बेयो सुवा जायो होननानै फोथायनाय दङ आरो। ओ आथिखालाव बिदिनो। आमथिसुवायाव ओ आमथिसुवायाव बिदिनो रंजायोबो जेरै खुसिबो लायो जेरै बलबो जोयो बिदिनो गोबां गामियाव बिदिनो बोराय बुरि बिदिनो बुरि सिख्ला खाबादि ओाय बोराय सेंग्रा बिद बिदिनो फुटबल मेटस बिदि। जोलायो ओ।
बिदिनो बे सानसे आमथि सुवायाव मानि फ्रि जायो आरो। आरो बिदिनो। फोथायनाय दङमोन गोदो जे माने आम थि सुवायाव खान्थाल थायजौ माने गासैबो रोखोमनि फिथाइफोरखौ जायो माने देहाया सुख फि जायो थागद जायो बिदि होननाय ओ माने जों खोनाबोदों आरो फारसेथिं बै जायफोर बेफोरनि सोरबा रुंसारि जालांनाय बैफोर न' खरनाव न'खर बैफोर न'खरफोरा माने बे रुंसारि जालांनाय बेकति माबानो ओ मा होनो फिथाय सामथायफोर बावोमोन आरो बे आमतिसुवायाव बेखौ जोङो मिथि आरो अम
अम अम
ओरैनो ओ नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन नामा दान सोमोन्दै
औ औ आंहाथ' आमथिसुवानि सोमोन्दै नोंगौ आं उन्दै समनिफ्रायनो आमथिसुवाखौ मोनबोदों नाथाय आमथिसुवानि सोमोन्दै आंहा एसेबां ओ गोथौ रोंगौथि गैया अब्लाबो आमथिसुवाखौ जोंनिजों बिदिनो गोदो-गोदायनिफ्रायनो जों फालिबोबाय दङ जेब्ला अम आम्थिसुवा होनना बुङो अब्ला जोंङो मोनसेल' बाथ्राखौ मिथियो जे ओ आमथिसुवा सानखालि जोंङो हाल एवनो मोना बा हाफोरखौ जोंङो जेबो खदालबो जावनो मोना बेफोरबायदि होनना खोनाय आरो जेनेबा जोंफोरनि गामिफोराव जेनेबा ओनसोल फोराव ओ राव खौबोजों खामानि मावनो होआ आरो ना जेनेबा जोंङो रावबो खामानि मावनो नाङा हामा मोना बेफोरबायदि आरो जोंनि माने गामियानो आं बेखौ फालियो आरो जोंङो सानसे जेनबा सानसेबा जों साननै खिनिखौ जोंङो गासैबो मानिनानै सोलियो जाथे जोङो ओ रावबो जाहाथे हालेवा सोरबा जुदि हालेवो बला ओ बेखौ जोंनि गामि बा जोंनि समाजा बेखौ खायसे एक्सन लानाय जायो बेफोरबायदिनो जोंहा जिहेथु गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंङो दोरोङारि ओ महरै जोंङो बेफोरखौ फालिबोबाय दङो दिनैबो जों फालिबाय दङ बेखौ बेनि फ्रा आमथिसुवा होनना बुङोब्ला बेखौ जों गोसोआव फैखायो दायरेक जेबो हाल एव मोना जिहेथु जोंङो ओ हाल एवनानै जाग्रा हारि बा जोंङो जिहेतु हा-हालेवनानै जाग्रा मा-मानसिफोर आबाद मावनानै जाग्रा जोंङो मानसि जोंङो माय आबाद मावो जोंङो बायदिसिना जों गुबुन-गुबुन आबाद मावो जेराव जोंहा हालेवनाया जोबोर गोनांथार बेनिखायनो जोंङो हा जाहाथे जों बेखौ बे समथ जोंहा गायफुनाय फुनाय गोबां सम जायो जेराव जोंहा खोथिया फोनायानो बुंबा माय गायनायानो बुं बे बे समाव जायो जेथु जेराव जोंहा अखा हायो अम दैज्लां समाव बेफोरबायदिनो जायो बेफोरबायदिनो जोंङो फालिबोयो लोगोसे दिनै जोंङो आमथिसुवा होनना बुङोब्ला जों बेखौ मिथियो जे ओ जेराव जोंहा फिथाय सामथाय जों फिथाइ सामथाय जानाय होननानै मिथियो आरोना जेनेबा जेब्ला आमथिसुवा जायो अब्ला जोंनि फिथाइ सामथायाय जोंनि जा दै दैज्लांआव जि फिथाय सामथायानो जा जोंहा गोबां रोखोमनि फिथाय सामथायाइ दङ दिनै खान्थालफोरनि बाथ्रा बुङोब्ला दिनै थाइजौफोरनि बाथ्रा बुङोब्ला बिदिनो दिनै खिजुरि बायदिसिना रोखोमनि जोंङो दिनै फिथाय सामथायाइ ओ मोनजायो जेराव जोङो खान्थालफोरखौ बुङोमोन आरो ना गोदो गो जेनेबा ओ जाथ'वा फै खाथालफोरखौ जोंङो दानो जाथ'नाङा जोंनिया खानथाला रायाखै ओ आमथिसुवा जोबबासो जायो खान्थालखौ होमब्लासो रायो बेफोरबायदि जोंहा फोथायनाय दंमोन बेफोरबायदिनो जोंङो आमथिसुवानि समाव ओ जोंङो फुजाबो होनाय जायो जोंनि ओनसोलफोराव जोंङो ओ आमथिसुवा सानखालि जोंङो मोजाङैनो ओ मोजाङैनखुलुमो फिथाइ सामथफोरखौ जोंङो बुथुमनानै जोंङो ओ आलारि बाथि सावनानै जोंङो ओ इसोरखौ आरज गाबनानै जोङो ओ फिथाय सामथाइ बावो जेराव जोंङो बोर बियो जाहाथे जोंनि फिथाय सामथाइफोरा ओ मोजांनि सायाव मोजां जाबोथों ओ बांद्राय थाइथों लोगोसेनो ओ जोंनि बे मिथिंगाया जाहाथे जोंनो सुबुं माहारिनो बेफोरबायदिनो जानाय लोंनायनि ओ खोथायानो बुंबा माय बा जायखिजायानो बुं जोङो आबादफोरा जाहाथे मोजाङै मोजां जायो जाहाथे आबादफोरा जेबो ओ एम्फौ जाया बेफोरबायदिनो जोङो गोबां लिथुखु ओ खान्थाल थाइजौ ओमफ्राय नारें कमला बेफोरखौ माने जोङो थुगियाव ओ बिदिनो जोङो खुलुमनानै ओ बाउनाय जायो आमथिसुवाया बेफोरबायदिनो दिनैनि समावबो जोंङो ओ फालिबोबाय दङ दा आमतिसुवायाथ' बेफोरबायदिनो जोंनि ओनसोलाव फालिजाबाय थायो आरो ना नों आ ओमफायथ' दिनैथ' ओम दिनैनि समाव फालियो जोंनि ओ ओनसोल ओनोलाव बेफोरबायदिनो गोदो जाबायदि फालियोमोन ओ दाबो बेफोरबायदि फालिनायखौ नुयो नाथाय दिनैनि समाव जोंनियाव ओ एसे ओ सोलायनाय नुबोदों जोंहा जेराव गोदो गोदाय जोङो ओ बायदिसिना जोङो बाउनाय बा खुलुमनाय हाबाफारिखौ लायोमोन नाथाय दिनै एसे खम जाबोनो हमदों मानो होनोब्ला गोबां दिनैनि समाव मानसिफोरा ओ मबाइल बायदिसिना दिनै ससियेल मिडियाफोरखौ दिनै बाहायनानै ओ माब्लाबा समाव जोङो दिनैनि समावथ' जों नुलायानो दिनैनि समाव जोङो फि फिथाइ सामथाइ ज' ज' जानानै जानाय दिनै जों नुनो मोनला जों गोदो गोदाय जों आमथिसुवा होनना बुङोब्ला जोंहा दिनै गामिनि जोङो लोगोफोरजों लोगो नांगोन बा दिनै गामिनि मानसिफ्रा सोरबा सोरबि ओ ज' ज' लोगो नांनानै खान्थाल थाइजौ जायो गुबुन गुबुनफोराव जोङो खान्थाल नायगिरनो थाङो बा थाइजौ नायगिरनो थाङोमोन जोङो गुबुन गुबुन बारिफोराव नाथाय दिनैनि गथ'फोरा दिनै ससियेल मेडियायाव बा बायदिसिना दिनै ओम ससियेल मेडियानि गेजेरजों बायदिसिना दिनै एप्स फैदों बायदिसिना एप्सफोरखौ दिनै बाहायनानै दिनै अनलाइन गेम गेलेदों बा बायदिसिना दिनै दिनै ओ गाज्रि गाज्रि गेम दिनै गाज्रि भिडिअ बा बायदिसिना ओ दिनै मोजां मोजांबो दङ जेराव जोङो खायसे सोलोंथाइफोरखौ जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों मोननो हायो बेफोरबायदिनो दिनै ओ गोबाङानो दिनै ओ आमथिसुवा होनना बुङोब्लाबो दिनै फिथाइ सामथाइ जाथारनांगौ दे बा दिनै जोङो ज' थांनानै थाइजौ खाजि जाहैनो दे बा माबा मोनसे थाइजौ गोमोन जाहैनो दे बा दिनै खान्थाल जानो दे ज' ज' बेफोरबायदि जोङो दिनै नुनो मोनला नाथाय गोदो गोदायनि समाव जोङो गासैबो खौसेथि अनलायनानै जोङो आमथिसुवानि सम खालि जानाय जायोमोन दा नोंथांमोननिजोंसो माबायदिबा जोंनिजोंथ' ओ बेफोर बेफोरबायदिनो दिनै फालिनाया जायो आरो ना नोंथां।
औ ओ जोंनिथिंबो बिदिनो ओ एसे खम नुबोदों मानि ज' ज' फिथाइ सामथायाइ जानायखौ ओ औ बिदिनो नोंथां नोंथां नोंथां बुंनाय बायदि जि समायसा बे समायसाया ओ सफैबाय जोंनियावबो बे माने ज' ज' खान्थाल फिथाइ बिदिनो थाइजौ फिथाइ ओ जालाय लायनाय जि नियम दंमोन बेफोर नियमा लासै लासै गोमा-गोमालांनो हमदों माने आमथिसुवानि मुङाव ओरैनो आमथिसुवा फालिनाय बायदिखौ जानो नागिरगासिनो दा ओ बेफोरखौ माखासे मा होनो सांग्रांथि लाबोनांगोन जे आमथिसुवा फोरबोआव मा खालामनांगौ मा नेम दं मा हाबाफारिबो दं बेफोरखौ सांग्रांथि लाबोयोबा हयथ' इयुननि इयुन जोलैफ्रा हयथ' मोनथिलांनो हागौ
औ औ जिहेथु बे जोंनि मोनसे ओ औ जों गोदो गोदायनि फालिबोगासिनो लोगोसे बेनि गेजेरजों जोंहा खौसेथियाबो फैयो ओ जेराव जोंहा ओ गोमालांनो दिनैनि समाव दा जोंहा जिहेथु आमथि सुवानि सोमोन्दै ओ नोंथां नोंथाङा गोबां आंनो फोरमायबाय दा बेनि थाखाय नोंथांनिख्रुइ साबायखर बावहरबाय दा जोंहा जिहेथु सम समाबो गैला बिदिब्ला जों दोनसैनामा दे दे